औ खोनादोंना नोंथां? अ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ आं फ्रियैनो दं।
अ अब्ला आङो नोंथांजों ओ मोनसे टपिक लानानै ओ सावरायसै। गोदोनि मुगानिफ्राय आथिखाल मुगा होननानै बुङोबा ओ जेनेबा गोदोनि मुगानिफ्राय आथिखाल मुगायाव मारै मा मा सोलायबोनो मोनखो जेनेबा ओ बिदि होननानै बुङोबा गोदोनि समाव जोङो माबायदि दानि जुगाव जेनबा गोदोनिफ्राय आथिखालाव माबायदि सोलायबोखो जोंथ' बेखौ नुबोगासिनो बिदिनो गिबियाव बुंनो थाङोब्ला माने जोङो जे ओ गोदोनि समाव जेनेबा खौरां लालायनोबा जेनेबा गोजान गोजान जेनेबा सिनायलायनायफोर जेनेबा ओ जाथि खुरमाफोर बेफोरबायदि जेनेबा जेनेबा मेसेज हरलायनोबा मानि लाइजामनि गेजेरजोंसो मानि खबर लानोबा हरलायनायखौ जों नुनो मोनो। नुनो मोनोमोन गोदोनि सम आव माने लाइजामनि गेजेरजोंसो ओ दैथायनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ
बिदिनो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम माने जोङो बिदिनो थांनानै माने लाइजाम जाय लाइजाम दैथायग्रा जेनेबा पष्टमेन होनोमोन। माने बिसो माने लाइजाम दैथाइनानै माने खौरांखौ मिथिहोयोमोन आरोखि। बिदिनो ओमफाय ओ बिदि ओ नाथाय आथिखालाव मानि फन मबाइल जा दानि जुगावथ' मबाइल जुग मबाइल ओंखारबाय। ओ मबाइल ओंखारनाय लोगो लोगोनो माने आथिखालाव माने बेफोर खौ जों साबसिननिफ्राय हामसिनखौ जों जानायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो ओ गिबियाव माने सिगां समावथ' जों ओ थाबायनानै माने थाबाय थाबाय माने लायजामफैनानैसो माने जों खबरफोरखौ मिथिनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो फननि गेजेरजोंनो मानि न'आव थानानैनो गुबुन मा मानि ओ गोजान गोजान जायगाबो माने बेसे गोजान मोन? नों ओ बेसे गोजानानो जाया मानो मानिे फननि गेजेरजोंनो माने रायजलायनानै बिदिनो खबर लानो हाबाय आरोखि माने इजि जाबाय माने बिदि थांलाय फैलाय खालामालासिनो दलर न' जिरायनानैनो मानि खबर लानो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। आथिखालाव ओमफ्राय बिदिनो सिगां समावथ' गारि मथर गैयामोन नोंथाङाबो मिथिखायोमोन गोदोनि मानसिफ्रा माबायदि गोदोनि मानसिफ्रा ओ मानसिफ्रा बिदिनो मोसौ गारि गराइ गारि मैसो गारि बेफोरजोंसो हा हान्था मेला खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव गारि मथर ओंखारनायलाय ओ बिदिनो सिगां समाव जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौ जायोबा माने ओ गोबां सम नांगौ जायोमोन जेनेबा गोदोनि समावथ' लामाफ्राबो गैयामोन बिदिनो हाग्रा बंग्राजोंसो थांनांगौ थांनो गोनां जायोमोन। नाथाय आथिखालाव लामा ओंखारबाय बिदिनो सरकखो ओंखार बाय बानायबाय बिदिनो साबसिनबाय हामसिन जाबाय। बिदिनो ओ मोसौ गारि जेनेबा बबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौबा। ओ थाम घन्टा बा घन्टा लायोबा दानि जुगाव बे ओ गंसे गारिजों जोङो ओ जि मिनिट नैजि मिनिटजोंनो माने दसेनो सहयो आरो माने जों थाब ओ दसे समनि गेजेरावनो जों सहैनायखौ नुनो मोनो आरोखि नों ओ आथिखालाव।
औ।
ओ बिदिनो ओ गारिनिफ्राय जेनेबा आरो जेनेबा नोङो ओ नोंनि माबाफोर जेनेबा टाइमफ्रा जेनेबा समफ्रा नोंनि समा जेनेबा आरोबाव जेनेबा गोख्रैसिन जेनेबा नों ओ बबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौबा जेनेबा नों गारिजोंबो ओ सहै स्लाबाबा जेनेबा नोङो गोबां टाइमनि गोनांथि जायोबा माने ट्रेन ओ बिदिनो ट्रेनजोंबो आरो ट्रेननिफ्रायबो ओह गोख्रैसिन नांगौ बिदिनो एर'प्लेन माने साबसिनफ्राय हामसिन साबसिननिफ्राय हामसिन बिदि ओंखारनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि आथिखालाव ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बिदिनो गोदोनि मानसिफोराथ' माने गाननाय जोमनाय ओ गाननायखौ जों नुनो मोनामोन। बिदिनो दंफां बिगुर ओ बायदिसिना बिलाइफोर बायदिसिना मोसौ बिदिनो मोसौ मैसो जेनेबा ओ बिदिनो जिब जुनारफोरनि बिगुर मानि बेफोरखौसो गाननानै माने थायोमोन आरोखि ओमफ्राय बिदिनो गुदुं जेनेबा गुसुनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिदिनो ओ दंफां दन्दर बायदिसिना ओ अन थाय दर सिंफोराव माने थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोखि गोदोनि दिनाव। नाथाय आथिखालाव माने ओ गुदुं गुदुं ओ जि ओंखारनायलाय माने बिनि गेजेरजोंनो जोङो ओ ओ माने गुदुं जि ओंखारनायलाय माने जिफोर माने गुदुं गुदुं गाननो मोननायलाय माने जों गोजांबाबो गोजां बोथोरफ्राव माने ओ बेफोरबायदि जि गाननानै जोङो गोसोबायदि बेरायनो हायो आरोखि आथिखालाव। ओमफ्राय बिदिनो जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदोथ' बिदि बिस्कुट जेनेबा मेथाइ बेफोरबायदिफोरखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनो बेबायदिनो ओमफ्राय ओ मबाइल मबाइलनि गेजेरजों ओ मबाइलनि गेजेरजों जोङो ओ गोबां बिदिनो उम जेनेबा अनलाइन सपिं खालामनाय बास टिकेट खालामनाय ओ हटेल बुकिं खालामनाय बेफोरखौ जोंनि मबाइलनि गेजेरजों आथिखालाव बानायनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरजों माने मबाइल जोंनो मानिे गोबां ओ खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि नोंथां ओ बिदिनो मबाइलजों जोङो अनलाइन सपिं खालामनाय बेफोरनो माने जोंङो आथिखालाव रां जेनेबा जोंथ' दा जेनेबा बाहायफ्लेबाय थानाय रां मानि बेफोर खौबो जोङो ओ फैसा जेनबा अनलाइननि गेजेरजोंबो जों बाहायनो हानायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि आथिखालाव मानिे ओ फैसाफोरखौ जों पकेटाव लाया लासेनो बिदिनो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो लानो हाबाय आरोखि बिदिनो जोङो सोरबाफोर खाथियाव जेन'बा न' न'फोराव जेन'बा सोरबा लोगोफोरजों फन रायलायनायावबो जेन'बा माबाफोर उसुबिदा जादोंबा जोङो मेसेजनि गेजेरजोंनो गावनि गोसोनि जेब्ला जा साननाय बेफोरखौ माने फोरमायनोबो हा हाबाय आरोखि बिदिनो मबाइलानो जेन'बा जोंखौ बिदिनो जोबोद हेफाजाब होबाय माने आथिखालाव बिदिनो जों गोदोनि समनिफ्राय माने आथिखालाव गोबां सोलायनाय माने फारागखौ ओ नुनो मोनबाय आरोखि जोङो ओ अब्ला ओ नोंथाङाबो जेन'बा गोदोनि फ्राय आथिखालाव जेन'बा मा मा सोलायनायखौ जों नुनो मोनखो ओमफ्राय बिदिनो आथिखालनिफ्राय गोदोनि सोलायनाया जेन'बा साबसिन जादों ना साबसिन जायाखै बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै खिन्थादो।
औ थारैनो नोंथां सोंनायखौ आं फोरमायगोन
औ
नंगौ आथ ओ गोदोनि जुग आरो दानि जुग गोबां सोलायनाय फैबाय नोंथाङानो माखासे खोथाखौ गुवारै आंनो फोरमायनानै होखाबाय ओ गोदोनि जुग होनोब्ला ओ गोदोनि समावहाय माने जोंहा मबाइल गैयामोन बे न'खरफ्राव बायदिसिना ओ जा थाय जानायफोर जेन'बा न'खरनि सोद्रोमाफ्रा सोरबा थैनाय बा ओ बस साराद' बायदिसिना ना हाबा हुखा खुंनो गोनांबो थायो जोङो ओ जाथि खुरमानो मबाइल फन गैयामोन नालाय बे समाव फननि गेजेरजों खिन्था हरनो हायामोन बेखौ नोंथांङाबो माखासे फोरमायखाबाय। बेखौ जोंङो लाइजामनि गेजेरजों बा ओ बै न'खरसिम थांथारनानै खोन्थाहैनो गोनां जायोमोन।
औ
आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गारि मटर गैयामोन हिसाबै बबेयावबा थांनाय दावबायनाय बा स्कुल कलेजफ्राव थांनाय ओ हा हाथाइ बाजाराव थांनायाव जोंहा गोबां खस्थ' जायोमोन। आरो लामा सामा फ्रा जोंहा बै समाव ओ पाक्कानि नङामोन हाग्रा बंग्रा गेजेर गेजेर सौसिनानै थांनो गोनां जानायावहाय
औ
ओ हाग्रानि जिब-जुनारफोर मोसा, मैदेर जोंबो गाग्लोब जानो गोनां जायोमोन आरो गारि मथर फोर गैयिनि थाखाय हाथाय बाजारफ्राव जोंहा न'निफ्राय फाननो लांनाय मुवा बेसादफोरखौ थिखोनानै लांनायावबो ओ जोंहा गोब्राब जायोमोन आरो जों ओ जाय मुवा बेसादफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदों बेखौ थिखोनानै लाबो नांगौआबो गोरलै नंङामोन आरो नंङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो आरो जोंहा गोदोनि समावहाय ओ मोब्लिब बादि दाजेम गैयामोन मोब्लिब गैयिनि थाखाय जोंङो माने गासै खामानिफ्रावनो उनफिननानै थानो गोनां जायोमोन आरो। बाजि जौखोन्दो उनफिननानै दंमोन होनब्लाबो जोंहा गोरोन्थि जानाय नंङा। मानो होनोब्ला जोंङो बै समावहाय मोब्लिब गैयैनि थाखाय ओ फरायसाफ्रा बिजाब फरायबाबो जों सानावनो सानथिं बाथिं फरायनांगौ जायोमोन ओ नाथाय आथि खालावहाय हरनि समबाबो जोंङो सान बायदि ओ मोब्लिबनि गेजेरजों जाय खामानिखौ सानावल' मावनो हायोमोन बे खामानिखौ जों दा हरावबो सानबायदि मावनो हायो आरो। मोब्लिबनि सोरांजों जेनेबा ओ लामा सामा बानायनाय बा बिल्डिं कनस्ट्राकसन बायदिसिना फरायनाय लिरनाय। बेफोर गासिखौबो जोंङो ओम
औ।
लाइटनि गेजेरजों बा
औ।
मोब्लिबनि सोरांजों जो बेफोर खामानिखौ आथिखालाव मावनो हायो। आरो बिदिनो गारि मथरनि बेलायावबो नोंथांङानो माखासे फोरमायखाबाय। बेवहायबो जोंङो जेन'बा ओ जाय जायगायाव थांगोन गोदोनि समावहाय जोंङो दिल्ली मुम्बाइ बा जोंनि हादरनि फ्राय गुबुन बाहेरा हादर फोराव थांनोबा बे गामिनिफ्राय बै गुबुन मोनसे गामि बा जिल्लाफ्राव थांनो थाखाय जोंनो गोबां थाबाय थाबाय थांनायफ्राव गोबां सम लायोमोन। दा जोंहा रां रांल'सो नांसिगौ नंङा होमबा। जोंङो माने रां होयोब्लानो ओ गासैबो जायगायाव एक घन्टानि गेजेरावबो सहैनो हानाय बा सानसेनि गेजेरावबो सहैनो हानाय। बेफोरबायदि सुबिदाया जोंहा फैबाय आरो।
औ।
दा आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो होन। ओ बेखौबो नोंथाङा माखासे फोरमायखाबाय जेन'बा। गोदोनि समावहाय जोंहा गाननो थाखाय ओ मोजां मोजां जि जोम दिहुननो रोङाखैमोन गोजांनायाव गोजांनायनि गुदुंसि गरमनायाव गरमनि ओ थान्दासि बेफोरबायदि दिहुनो रोङैयावहाय। ओ गोबां खस्थ' जानानै गोजांनायाव गोजां जानानै थानो गोनां जायोमोनबा जोंङो। ओ साथा बायदिसिना अखानिफ्राय बारग'नो थाखाय। बेफोरबायदि दिहुननो हायियावहाय। बैफोर अखा बांखा बारहुंखा बेफोरखौ सयज' खालामनानै थानो गोनां जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालावहाय ओं मानसि माहारिनि मेलेमा जौगानायजों। कम्पिउटार जुगजों गोरोबनानैहाय। ओ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन न' बां गारि मथर। मटर मबाइल दिहुननो हानानै ओम दानि जुगखौनो। माने साबसिन बा जौगासिननाय होननानै आं सानो आरो।
औ
अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा
औ औ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय
अब्ला सावरायनायखौ बावनो दोनथ'सै नामा नोंथां औ दे होमबा नोंथां
औ